हेल
खोनादोंना?
अ खोनादों।
नोंनि माथोआ मानोबा फिसा फिसा फैयोलै।
दालाय खोनादों ना खोनायाखै?
दासो खोनदों दहायनिफायनो फिसा फिसा फैदों।
औ ओंखाम जाबाय?
उम दानिबावैसो जाखांदों।
मादो जाखो?
पथल गोरान एवना होदों ओमफ्राय दालि मैगं।
अ
नोंनिया मोनाखै?
आंनिया माबा आलु फ्राय खालामखांबाय बेनिफ्राय दालि संबाय थादों
औ बेदर गैया।
बेदर गैया गरम बोथोराव बेदर जाथ'वाखै।
उम गरम बोथोराव अमा जानांगौ।
मिया जादोंमोन। आं अमा जायाना। मिथिया
एव मानोले?
गथ'निफ्रायनो जाया।
ए जोंहा मायाबो जाया।
उम
आंथ' अमा नंङाबा जाथ्रालै।
उम आंजों थानाय खासेयाबो अमा जानो लुुगैसोयो।
ओमफ्राय नोंनि खारनाव जाया?
जायो। संना होफेराखै आङो इयाव।
बायना जानांगोन आरो।
बायना जानांगोन मानि ओइजा मोनोना। नों थानायनि गैया इजा गालै हाथाइजो जायो इजा मोनोना बियो लायनांगोन र' मालाबा
सानदे बाजाराव मोनो दख'
मोनो लायनांगो ओरैनोबाबो मालाबा मालाबाबो फानो दाख्लैहाय लायदोंमोन आंङो ओमफ्रायो बन्द'मोन। दकाना
अमासो जानांगौ
आरो जाफेराखैना गथ'निफ्रायनो ओंखायनो
ए
जानांगुबैया
सबजि मावखो
बेेलायाव
उम
दामो खमायनो रोंनांगौ आरो ओमफफ्राय थालिरफोरखौ खमाव मोनो।
निजा माबा बे साखा माबाया थेला बसा जे नारनानै
ओ ओ
सेयावबो मोनोना अ दाम लइजां आं गुबायदोंमोन दाख्लै बेयाव
बेसे थांला दो
बेसेबां लादो माबायावनो मोनदों माथो ब्रैजियावनो
ब्रैजियाव गैता
खैथा माने बेसेबां मोनदोंमोनबा एकफ'वाना बेसेबांबा
माख बायदि नोंलाय?
आंगुर
ए अ बि द'खम आंनो दख'
औ
जोंना बेयावहै जोंनि थिं एक बवायाव फिफटि। आंगुरा। बांसिन दाम खिन्थु सानदे बाजाराव खमाव मोनो दै थालिरफोरखौबो फिफटिनफोरावहै फिफटिन दा थालिराव फर्टि फिफटि बिदि लायो आरो ओमफ्राय जोंनि बेयावहाय आददाफोरावनो फिफ्टि सिक्सटि।
थालिर बायफेराखै आङो इयाव।
थाललि बायदां ओंखाम जायाबा थाललिखौनो जायो। गोजान ना बागिहाय माखौबा रायलायनो दि बेरायहैनो थांनायफोरनि।
औ। आरोलाय इगजाम जोबनानै मा जेबो प्लेनिं गैया नामा थांनायनि?
गरम द हले चिराङावसो थां जादोंमोन माबायावहाय गरम बोथोराव मा बुङो जुलाइआव।
उम।
जायो
सोरजा थांनाय दे।
हुम
सोरदो थांनायदो?
लोगोफोरजों लोगोमाने जोंहा बाय आब' नोंलाय नों थाङा?
आं मवा थांनो लोगोआनो गैया आंनिया न' खाथिफोरावबो। खासेल दोङो माने मोजां केे खासेल दोङो।
उम।
फ्राय इसोरो गैया। अ।
अ बेयावथ' आरो पार्कफोराव गिदिंबाय थानो बायोना।
उम।
मोजाङानो गैया दखलै बेयाव थांनायाव थांबाय था थांबाय था।
अ मोननै मोन्थामल'। ओइ गोदानावथ थांफेराखैनो आङो। दाबोसिमबो।
होइ मोजां नङालै।
नों नुनान‌ थांखांबाय?
ओ आं खोनसे थांदोंमोन।
उम।
मोजां नंथ्रा।
मानसि जासोयो सन।
उम बेफोर फेमिलिनि गानावसो मोजां।
उम। इयावनो मानसिफ्रा मोसाहैलाय लायो मालायसो।
बे माहाय ट्रेडिसनेल टाइपनि गाननायनिसो।
माया
बे जायगाया गाहाम नाङाबादा ओम
उम
खोनसे लांदोंमोनलै आं अबावबा थांदोंमोन र फेनसियाव थांदोंमोन ओमफाय बिदिनो फिनसिनिबाय खोरै ओंखारबाय माने ओमफाय अबाव थांगोन मागोन जानानै ओमबाय थांफाबाय आरो थिं थांबाय गासिबो थांना मोनाखै थांनि
अ दाख्लै जोंङो माबायावनो इदावनो थांफ्लांना लादो र
एह ओ नोंनि स्टरिखो नुदोमोन ना
अबआ बेनिफ्राय इमान बुरजा मानसि माने फार्स्टआव बेलेगाव थांदोंमोन ओमफ्राय इयाव जागा मोनिखाय इयाव थांबाय इयावथ ओइ लामानिफ्रायनो इमान भिर
फिसोर इमान गिदिङो कापोल्स कापोल्सफोराथ ब गिदिं सैदाम
आरो इमान फिसा फिसाफोरानो
उम साननै सानथाम मालिसिम मानसि जार दुख
थब थब हाबा जासोन आरो इसोर
अ दाखालि आंहै बासाव फैनायाव माने ससे बासाव फायनांगौ जादों आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय बाइकजों फैदों ओमफाय जि जोंनिख्रुइबो उन्दैब्रा क्लास ओइदनिसो गथ जागोनदां ओमफाय हाबा जानाय गथ खासस लादो ओमफाय गथ थ जानायसो
उम
नायनानै एनखा हामा सख नांखाबाय आं
उम
बिसोरनिया गोरलै गोरलैयावनो हाबा जायोना
बेनिफ्राय जाय फरायनो हायो इयो हासोयो खोमान ने
औ जोंनिबो लोगो दंङ ओमफाय थाब थाब जानाय नङाब्रा फ्राय फरायनायाव बहुद मोजां आरोना बिसोर खिन्थु हाबा जायाखै बिसोरनि लोगोफ्रा ओमफ्राय हाबा जाजोबलांबाय
उम दा जोंनि जोंनियावबो दंङो खाथाम हिनजावखा ओमफ्राय खासे दोंङो जि गोरोंखा एनिफ्राय आरो खासे दंङो इमान रोंखाया एसेबो रोंङा
उम
माने गोरोंबाथाय गोरों दंङ
बिदिनो थायोलै जोंनावबो न' खाथियाव दं जोंहानि सासे।
उम
जोंहा बिनानाव मोनजों समान आरोना। ओमफ्राय रोंखा रोंस्रायाब्रा। जेबो नान जोंनि नामखौनो लिरनो रोङा।
उम
बे बाखि मोसानायफोराव रोजाबनायफोराव सोब दंजोबो मो मा माथ्र' फरायनोल'सो रोङा।
उम
उमहु
आइया मिनिनो मोना बुंदोंमोनसन जोंसन दहायनिफ्राय मिनिबाय थादो। एसे एसे
ओइ नोंनाव नोंहोय फैसा हाबबाय?
हाबाखै।
दुइ थखा।
ओइखौ रायज्लायनो मोनगोना मोना?
नाम लानाङा। माखौ?
बिखो दा। दुइखो। दुइखो रायलायनो मोनगोनना मोन
मोनो मोनो रायलाय।
दुइखो आङो दहाय नायदोमोन ओमफ्राय मोजां फरायासै आङो हाखु दाखु मामि फन हरनानै।
ए।
जादो, फन हरबाथाय माने आङो मामिनाव फन हरबाथाय फटग थांनाय जादो।
ए।
नोंनियाव आं फन हरनायाव थाङाखय?
फैयाखै आंनाव।
ओ होमबाना आङो ओइदो हरदोमोनना आइफनदो हरदोमोनना। माने दा आङो जि लादो इबे आंदो थानायनि फिफानि माबा मोनलै गोजाम मोनलै।
अह।
इनिफ्राय दा आं फ'न हरबाथाय इनि बिमा फिफानि फट'क थाङो नोर'। स्क्रिनसट खामना हद मामिया।
ओमफाय जेबो होनाखै?
ओमफ्राय ओमफ्राय थगायबाय आरो इसानो बेलेगा बिदि माबा सेभ खालामनानै लाबाथाय नों बेलेगनि मबाइलावबो थाङो माबा माबि बुंसोबाय। इसोर बारा पात्ता लायाना आरो अ बारा पात्ता लायाना।
किन्तु लादो जां पात्ता आंसो मिथियाखै आंनि सिगाङाव पात्ता लायैबायसा खामदो आरो।
खोरि खरियैसो बिमाफोरा।
हम।
बि मानताव सलिबाय थायो आंजों हामाखौ मिनथिनाय नङा।
आरो इलाय हाखासं इसा होनदोबा माने नायनायाव हाख खा बायसा इना बिमाया हाखाना ओमफाय बिमाखो नायबा हाखा बायसा नुयो आरो बिफायाखोबो हाखायानो नुयो दे।
ओं
ओंखायनो।
बर' रायलायोबा बर' रायलायाबा ओमबा?
हुवा ओहो इ आंदो थानाया बर' रोङा।
ए।
माने एसे एसे बुजियो आरो दा आं रायलायनायखो बुजिदो जां।
ओ रायखोमानो मोजां जायो दख' बिदिबा।
अ।
आं जि रायखोमाबायो। जिमुनाबो मुवाबो।
मा बुंदो मा बुंदो होनना सोंबाय थायो र' आंखौ रायखादो इदि होनबाय थायो। ओइ जोङो दाख दाखलिहाय ओइजा फुरन गेट जा‌ थांदोंमोनलै
कलेजनि
औ आंदो थानायदो आंदो थानायदो आंदो
ए
इनिफ्राय इयाव जोंङो पानिफुरि जाबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय जाखांनानै इजा दै गुसु लायनो थांदोंमोनलै खाथियाव दालाय दखान गैया इजा बेयाव ओरै थांनानै फैफिननायाव इबे बाइक साब्र'नानै थांदो र'
ए
ओमफ्राय आंथ' सिनाया ओमफ्राय मा बुंदोंमोनबा आंङो मानो इसा सालायलांनांगो इसा मा-माबा बुंदोंलै आं इनि सिगांङाव ओमफ्राय बेलाय इनिसो बयफ्रेन्ड दा होनबाय सोरनि होनबाय नोंनि लोगोनि बिदि होनबाय ओमफ्राय अ नोंनि नाम लाबायलै आंङो इनिफ्राय ए नंग' इदि ओनबाय आं अ होनबाय इयो
सोरनि
नोंनि
आंनि
अ
मालालै?
दाख्लैलै सानबैसो जाखोबा
हा
दाखलै ओ माला मोनबा
एकजाम माबाखालि ना
अ इसानो मोनजां खाननै खानथाम जाबायदां
कलेज द्रेस जों
कलेज द्रेस नङा बेलासियावसो
बेलासियाव
अ सयथा इसासोआव जां इसासोमोनजां नंगौना नङा इसो बुंदो आरो इनि बयफ्रेन्ड बायसासो नुदो जां इदि होनदों इयो
अ हारसिंमोन
थिला आरो अ